हेल नोंथां औ अ सानजु फुनि गाहाम हामलायनायखो औ नोंथां सिम जासिहरनाय थाग्रोनाय जाबाय
थांनिसिमबो
औ ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनाय जागौमोन नोंथांजों नोंथाङा सम दिहुननानै आंजों रायज्लायनो हागोन ना नोंथां
औ रायज्लायजायो ओ समाथ दं आंहा दायो रायज्लाय हायो दे
औ बिदिब्ला जागायनो बे जों आबाद मावनायनि बागै ओ खैथिया खोथियाफोरखौ माबायदि फैयो ओ खोथियाफोरखौ जों गिबियावनो फोनो थाखाय जाहाथे जों गिबियाव जि माइ फैयो माइ ओ माइ बिदांनिफ्राय जिहेथु जों मारा नानानै माइ मोननाय फिथाइखौ इयुन जोलैनि थाखाय दोननाय जायो अ बे बेनिफ्राय दोनखांनायनि उनाव जे जेब्ला बोसोरा बारग लांनानै अब्लाबो मोनसे बोसोराव जेब्ला माइ गायनाय बोथोर फैयो दैज्लां बोथोर फैयो अब्ला नैबे दै ज्लां बोथोराव माइ गायनो थाखाय जों खैथिया जिहेथु जोलै लाखिनाय खैथाखौ ओ हाखराव सोमनानै दोननाय जायो बस्थायाव खाथुमनानै जाहाथे बेयो मोजाङै ओ गाजा बेर रो नङा होनबा नोंथां अ बेयो गाजा बेरखां थांनायनि उनाव हरसेबा हरन सोम नायनि उनाव ओ हाखरफ्राव हरसे हरसे बा हरनै सोमनायनि उनाव बेखौ बोखांनानै ओ लाबोनाय जायो आरो ओ लामस्रो नाय जायो बा बिदि तिलपारफोराव नुनाय बायदिबा तिलपारफोराव लामस्रोनाय जायो ओमफ्राय ओ थालिर बिलाइफोरखौ सायाव खोबना होयो किसुवा था थास' बिलाइफोरखौ खौबो आरो जिहेथु जों खै थिया गायनो थाखाय हाल एवनांगोन नङा होनोमबा नों थां दखरसे हायाव अ बै बै दखरसे हाखौ जोङो जा मोसौजोंबो एवनो हायो हाल आरो दानि जुगावथ' मोसौजों बारा एवलानाङा नोंथां ओ तेक्तरजों औ होमबा नोंथां ट्रेक्टरफोरजों एवनानै मोजाङै हाखौ ओ फोमोनो मारा होयो बायदिसिना मै सै होनानै हाखौ स्लिम खालामो आरो बे दखरसे हायाव खैथा फोगोनाव दब्लायाव दै दोननाय जायो समजों लोगोसे नेनानै दै अखा गोलैनायखौ दोनथुमनाय जायो अखा गोलैनायाव किसु दा-दानि बारा जुगाव बहाबा बहाबा ओ अखाबो हानो नागि गिरा नालाय अ-अखा हायैफ्रा बायदिसिना हाखर जाम्फै नाला दंग'फोरनिफ्राय दैखौ सारो मिसिंजोबा सिलिजों सारनानै नै दखरसे खैथा फोनो लानो हाया दब्लायाव दैखौ दोननानै बे दैयाव ओ एव या बायदिसिना हासा सार सारो जाहाथे खोथिया मोजां स'नो हायो मोजाङै खम समनि गेजेरावनो रज'यो मोजाङै जायो गोदोनि दिनावथ' ओ खार गोबोरखि हासार खानस्रि हासार बायदि सारोमोन खोथियाथिलियाव दानिया नाथाय बिदि सारनाय जाला नोंथां
उम उम नंगौ फोथाया नोंगौ
औ दानिया
दायो आङो ओरैबायदि बुंनोसै खि दायो दानि आथिखालाव जों बांसिन रासायनारि हासारखौसो बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो आबाद मावनायावहाय बेबायदियाव ओखायनो जोंनि जोंनि हाफोरखौ जिथुवा जिहेथु जोंनि आबाद थोलिफोरा गोजाम बोसोरसो आरो ना
औ
गोजाम जाबाय जोंनि आबादथिलिफ्रा बेबायदियैनो हासारफोरा एसे जोंनि जिथु न'निफ्राय मोननाय बा ओ मिथिंगायारि रोखोमै मोननाय हासार बानायनाय प्रसेसफ्रा एसे खमायलांनो हमदों बा मानि थाखाय खमायलांनो हमदों होनबा जोंनि मानसिफ्रा दायो दानि जोंनि सुबुं फोर्रा आथिखालनि सुबुंफ्रा दायो बांसिन ओ फिथाइखौ मोननो थाखाय ओ फिथाइखौबा आबाद खौ मोजां जाजानो थाखाय मानसिफ्रा ओ सुबुंफ्रा रासायनारि हासारखौ बांसिन बाहायनाय नुनो मोनगासिनो आरो आथिखालनि जुगाव बेयो नाथाय आथिखालनि जुगाव रासायनारि हासार बाहायनाया आबादखौ बा आबाद थिलिखौ गाज्रि खालामो जेरै ओ जिथुुबा जों जिहेथु मिथिंगायारि बा नेचारेलि जिहेथु ओ आबाद थिलियाव हासार बानायबोनाय प्रसेसा बियो दानिया बा आथिखालाव जों बेखौ खमायबोनाय नु होबोगासिनो मानो होनबा गोदो गोदाय बा‌ आ रासायनारि हासा सार बाहायनायनि सि खौहा जिथु बा नेचारेलि हासार बानायोमोन जेरै खानस्रिया खानस्रि खियोमोन खानस्रि खिनायजोंनो हासार जायोमोन औ आरो बेबायदिनो मोसौ आ मोसौ फोरनि गोबोरखिजोंबो जों बेखौ आबादथिलियाव गारना होयोबा बिजोंबो हासार जायोमोन आरो बेबायदिनो हा हाग्राफोरा जिथुबा मोसौजों हाल एवनानै लासै लासैहै हाग्रा मोनहोयोना हाजों उल्था खालामनानै औ उल्था खालामनानै बेखौ सेवहोवो हाग्राया सेवबाब्लाबो एसे मोजाङै बेजोंबो हासार जायोमोन आरो बेबायदिनो औ एम्फौ एनला जिथुबा बिनि खानस्रि फोर थायो दायो रासायनारि हासार बाहायनायनि जाउनाव जों आबाद थिलियाव खानस्रिफोरखौबो मोननाय जाला आरो बेबायदिनो गां जिथुबा सिंखावरि बेफोरबो मोननाय जायोमोन गोदो बेखौ खौबो एसे खम खम मोननो मोननाय जायो दानि आबादथिलिफ्राव मानो होनबा खानस्रिखौ खानस्रि खिगारनायजों लोगोसे खानस्रिखौ जानानैबो औ बांद्राय खानस्रिखौ थाबाबो गाज्रि ओंखायनो खांस्रिखौ ओ जानो थाखाय जिथुबा ओ हाग्रानि दाउ बे दाउस्रि दाउफ्रा फैयोमोन दुब्लि फोथाराव औ बे दाउस्रि दाउफोरखौबो जानो मोनजायोमोन जों गोदो एसे सानानै सानानै बा हमनानै जानो मोनजायोमोन आबाद थिलिनिफ्राय बेफोरखौबो दाउब' फोरबो फैयोमोन औ बेफोर एम्फौ एनला गासैबो समानै थानो मोननांगोन आरो जुदि अ मिथिंगायाव गासै समानै थानो गोसोबा मानिया बेनो खोथाया औ आरो नोंथाङा माबादि सानो दि ओ आबादखौ नोंथाङा नोंथांनि मथे माने आबादखौ जों ओ आबाद मावनाय आ बा हाबा हाबखा मावनाय आबाद मावनायखौ जों माबोरै मावनांगोन रेबासायनारि ह बाहायना मावनांगौ ना गोदोनि गोदोनि प्रसेसजोंनो जिटुबा रासायनारि हासार बाहायालासिनो बाहायनाय
अ अ उम नोंथांनि सोंथिखौ आं बुजिबाय नोंथांनि सोंनायनि फिननायखौ आं दा होनसै नोंथां
नोंगौ
जिहेतु दानि हासार बाहायनाया जोबोरै मोजां नङा जोबोरै गाज्रि होनबाबो अरजाया मानोना ओ जिहेथु हायाव सारनाय हासार दानि दारिमिननिफ य ओंखारनाय रासायनारि हासार बायदिसिना हासार नाम सालफार बायदिसिना इउरि बेफोरबायदि हासारा ओ हानि गाहामथिखौ खमायलांहोगासिनो दङ
नोंगौ
ओ गोबां आरो हानि गाज्रिया दानि दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय मुलै जेरै हाग्रा बंग्रा बायदिसिना एम्फौ एनला थैग्रा मुलि होयो आजिखालि आबाद मावनो थाखाय दानि जुगाव बेनि थाखायबो जोंनि हाया जोबोरै गाज्रि जालांनो हमगासिनो बुंनो थाङोबा थोंजोङै ओरैबादिदि गोदोनि प्रसेस आनो मोजांमोन गोजोनि आबाद मावनाय खान्थि खोथिया जायखौ जों फैयो खान्थि बेफोरनि खान्थिया जोबोरै मोजांमोन मोनथिनाय बादिब्ला गोदोनि जुगनि जाय जोंनि आ बै आबौमोननि समनि बेफोरखौ जोंनो उम न'खरनि बिबौ फिसौ बिबौ बिबैनिफ्राय मोनथिनाय मोनो गोदोनि आबाद मावनाय खान्थिया ओ न'खराव मोसौ फिनायनि खिखौ आबाद थिलिनि दब्लायाव जेराव खोथिया थोलि खोथिया फैयो बाय बायदिसिना आबाद मावनाय हायाव गोबोरखिखौ दोनथुमहैबाय थायोमोन जाहाथे बै गोबोरखिया दोनथुमनानै ओ गोबाव समावनो हासार जालाङो गोबोरखिया मोनसे हासार महरै हाखौ ओ‌ मोजां खालामो बेफोर गोबोरखिखौ दोनथुमनायावनो जाहाथे आबादफ्रा मोजां मोजाङै रज'यो मोजाङै थायो गोबां मोजां जायोमोन आरो ओ गोदोनि दिनाव हा मोसौजों एवनानै सम लायोबाबो ओ मोसौजों एवनानै गोबां मोजां आबाद जायोमोन
जायोमोन बेबायदिनो औ गोदोनि जों जुदि जिहेथु जों गोदोनि आबै आबौ उन मावनाय प्रसेसानो मावनाय मोनोब्ला दानि आथिखाल खालनि जुगावबो जों रासायनारि हासार आरो बाहायनायखौ एसे खम खालामबोनाय मोनोमो ब्ला
औ
बेयाव‌ एसे बेराम आजार जानायफ्राबो एसे खमै गौमोन होननानै आं सानना लायो जेरै दानि जुगावथ' आथिखालाव नै जा‌ थाब थाबनो बेराम जायो मानसि फ्रा बा बारा बोसोर जोरना थानायखौ नुनो मोनला जों दानि आथिखालावहा एसे थाबबो थैलाङो खायफा मानसिफ्रा बेबायदिनो ओ गोदोनि